हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ बिदिबा आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे बा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव फन हरनाय जादों औ दा जों आयदाखौ लानोसै बिदिबा दा
औ
आयदायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि आसाम हादोरसायावहा जोंहा मा मा मिथिं मिथिंगायारि समायना महर आरो जोंनि जारिमिनारि जायगा फोर दं बेफोरनि सायावसो एसे सावरायनो सानदों नोंथां दा बिदिबा औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बे जेखिनि जा थानसालि मन्दिरफोरखौनो होन बा बेबायदिनो जारिमिनारिफोर जायगा फोरनि सोमोन्दै बा मिथिंगायारि समायना महरफोरनि जायगानि सोमोन्दै एसे बिनि माने सल'फोर माबाफोर माबाफोरथ' सल' थायोना बेफोरनि एसे नोंथाङा फोरमायना होदो बिदिब्ला हायोबा माने एसे
औ औ औ माने जोंनि ओनसोलाव साखाथि फाखाथि थानाय बेनि सोमोन्दै नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
औ जोबोद मोजां जाय आयदाखौ सायख'दों बे आयदायानो मोनसे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बा
नोंगौ
ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजानाय बेनि सोमोन्दै नङा होमबा
नोंंगौ
औ दा गाहायै आङो जोंनि खाथियावनो थानाय हिसाबै ओ जेराव बयबो जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा बे जायगाखौ माने मिथियो दा बेनो जाहैबाय ओ जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जेरै बावखुंग्रि हाजो बेखौनो लाग्रोनो बेनि उनाव माखासे जों गुबुनखौ लागोन फारि फारि दा बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आ जोंहा ओरै खोला साइड जों बावखुंग्रि हाजो दा बेयो मोनसे जारिमिनारि जायगा दा बेयाव जारिमिन बुङोबा गोदोहाय माने मा होनो आं स्ट'रिखौ एक्जेक्टलि बारा मिथिला अब्लाबो जा मिथिगौ बेनि स्ट'रिखौ एसे खोन्थानि माने बेहा राजाया माने सासे फिसाजो दंमोन जाहैबाय दा बे फिसाजोआ माने सासे जोहोलाव खौ मोजां मोनदोंमोन सासे जोहोलाव बर'नि जोहोलाव बेबो दा बे जोहोलावा माने दावहायाव थांदोंमोन जाहैबाय दावहायाव थांनायाव माने खोथा होलांदोंमोन। आंङो फैफिनगोन बेबायदिनो दा दावहायाव थांबाय दावहायाव थांनानै माने मोजां मोनलायनायमोन जाहैबाय दा दावहानिफ्राय जोहोलावा फैफिननो हायाखै आं बेबायदि खोनानो मोनदों। दा बिनि जाउनाव बियो बावखुंग्रिनि बावखुंग्रि जेनेबा सिख्ला सिख्लाया माने गावनि मोजां मोननायखौ बे हाजोआवनो नेदोंमोन आरो बेयावनो फैफिननायनि जाउनाव बेयो गावखौ बेहायनो बावउदोंमोन आरो बेनि मुं बेबायदि जों खोनानो मोनगोन दा बेनि बे हाजोआ बे बिनि मुंङै थाबाय बेहाय दा माखासे जोंङो फेस्टिभेल खुंनाय जायो। बिनि गोसोखां महरै दा बे फेस्टिभेल खौबो जों बावखुंग्रि बेखौनो मिथिनो मोनो दा खुंग्रि हाजो गाखोनाय दा बियो जोंनि बैसागुनि आथिखालाव बैसागुनि सानथाम बैसागु जानायनि सानथाम सिगां संक्रान्तिसिम जोंङो बेखौ खुंनाय जायो। दा बे संक्रान्तियावबो बिनि सिगांङाबो जों गोबां माने बर'फोराबो मोनसे फोथायनाय लानानै हाजोखौ गाखोहैनाय जायो जेराव गावनि साननाय गावनि साननाय माबा मोनसे लुबैनाय बेव हाजोआव गाखोनानै जुदि ओ गाखोफुंनो हाजोबोब्ला बे जाफुङो बा मोन खुङो होननानै फोथायनाय दं बर'फोरनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो बे हाजोआव जुदि मोजांङै गाखोनो हायोब्ला माने नोंनि सानाय सुनाय बेफोरबो खमायो हामो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ दा बेहायनो जोंङो ओ बर'फोरा गोबां माने रंजानायजों लोगोसे गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो गोबाङै बेयावनो बैसागु जानायनि सिगां सिगां जों रंजाहैयो। आरो आथिखालाव बेहाय जों गेलेनायनि मावबादा लाखियो मोसानाय रंजानायनि मावबादा लाखियो। एगजिबिसन फेसन श' बेफोरबायदिनो माने गोबां नायनो गोनां माखासे जोंनि समाजनि बर'फोरनि सोलिनाय बे बेफोरबायदि एगजिबिसनफोरखौ जों नुनो मोनदों दा खुब माने बेहाय थांङोब्ला गोबां गोजान गोजान माखासे जों अनलि बर'फोरल' नंङा गोजान गोजान जायगानि गुबुन गुबुन हारिफोराबो आथिखालाव बेनि सोमोन्दै मिथिनायलाय बेहाय रंजानो फैयो
नंगौ नोंथां
औ दा बे थाबाय मोनसे आरो जों ओरै मोननो हाबावो माबायाव जोंहा बे बंङाइगाव
औ
जिल्लानि सिङाव थानाय जेरै बागेसरि मन्दिर बेबो मोनसे जारिमिनारि मन्दिर बेबो बागेशवरियाबो जोंनि बर' बर'निनो सासे लाइमोन ओ माबे मा होनो लाइमोन जोहोलावजोमोन
जोहोलावजो औ
औ दा बेनि स्ट'रियाबो ओरैबायदि जादों नोंथां बेयो माने जोंहा मा सोर दङमोन ओरैजाय ओ सुम्बुदन कसारिथ' नङा ओमफ्राय बै माबाया जोंहा सि खोना सिखोनाजों जे लोगो जानानै गंगारफोरजों दावहा नांनाय गंगारनिनो माने बेयो मा गंगारनावनो जोनोम जादोंमोन खिन्थु बेखौ बर'फोरा खांनो मोनदों। बेबायदिमोन बेनि स्ट'रिया एक्जेक्टलि मा नामोन बेनिया
औ जावलिया देवानमोन नामा नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ जावलिया देवान दा बे बेनिजों औ औ दा बेनिनो एसे रिलेटेड आरो बे सल'आ दा बेबायदिनो बेबो जोंहा बे बिरगोस्रि सिख्लायाबो
बेरि गोसो सिख्ला औ नंगौ नोंथां आं खोनादो मुंखौ बिरग्रोसि सिख्ला आरो बेबायदिनो थेंफांख्रि सिख्लाबो होननाय सासे जोहोलावजो दंमोन जोंनि हारिनि औ आरो आंनो नोंथांखौ आं एसे बुंनोसै नामा बे बावखुंग्रि हाजोनि सल'खौ आं मोनथिनायखौ औ आं एसे थालांनाय बायदि मोनबाय आरोना नोंथाङा बुंनायावहाय आं एसे एसे फोरमायना होनोसै दा नोंथांनि सिगाङाव जेब्ला ओम जोङो बावखुंग्रि माने बावखुंग्रि हा हाजो आरो ना गोजौ थिखिनि दं बेहाय दा बेहायनो बै ओनसोलनि सासे राजा दंमोन आरोना सिगांबो गोदो गोदाय बे राजानि फिसाजो नामा जाबाय दिपलाइमोन। नोंथां औ बे दिपलाइ नि मुङावबो दाबो जोंहा बिलो दं दिप्लाइ बिलो दङ दा माने बे जायगानिनो बे राजामोन आरोना बिथाङा बे राजानि फिसाजो दि प्लाय आरो बे बियो जाबाय खुंग्रिमोन आरो बेयो माने राजानि फिसाजोखौ खुंग्रि होना होमबा नोंथां थां जेरै इंराजियाव प्रिन्सेस होनना बुंनाय जायो औ थ' मा जाखो नोंथाङा बुंनाय बादिनो एखेयानो सल'आ बिदिनो ओ बिनि मोजां मोननाय जाय जोहोलाव बिथाङा माने आ बे रायजोनिनो बिदिनो जोबोद गिदिर जोहोलावमोन आरो दावहा नांनो थांदोंमोन बिथाङा बिथाङा खोथा होलांदोंमोन आं फैफिनगोन बेबायदि आरोना औ ओमफ्राय बिथाङा नाथाय दुखुनांथाव आरो बिथाङा दावहायावहा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो बा मुंख्लं जायो आरो बिथाङा ओमफ्राय बेनि दुखु दाहाखौ दिप्लाय खुंग्रिया जाय राजानि फिसाजो बे खुंग्रिया माने बेखौ दुखु दाहाखौ सहायनो हायासै आरोना दुखुखौ खोनानानै बेखायनो बिथाङा बे हाजोआव खारखोनानै माने गो जौवाव गाखोनानै बिथाङा गावनि जिउखौ माने बाउदों आरोना नोंथां औ बाउनाय माने खुंग्रिया बाउबाय नालाय गावनि जिउखौ बेखायनो बेहाय बेनि ओ मुङा बावखुंग्रि थाबाय आरोना माने
हाजोनि मुङा
औ नंगौ हाजोनि मुङा बाउनाय माने खुंग्रिनि बाउनाय जिउ आरो जिउ बावउनाय खुंग्रि ओंखायनो बावउखुंग्रि हाजो आरो ना नोंथां आं बेबायदि होननानै आं मोन्थिदों आरो सल'आ बेबायदि होननानै औ ओमफ्राय बेहायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय थाबाय माने जोंहा बे आइ देबि बायदि जाबाय आरोना बावखुंग्रि हाजोआ बा बिथां दिप्लाइ दिप्लाइ खुंग्रिया बेबायदि जोङो बेहाय गोजौआवहा बेहायनो जोंहा थानसालि दं हाजो गोजौआवहाय आरो बेखौनो जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा जोबोद फोथायो बा फोथायनाय दं जे बैसागुनि सिगां बे संक्रान्तिसिम नोंथाङा जेरै मख'बाय सानथाम बे जायो जोंहा जोंनि बे फोरबोआ बेहाय माने जाय बिथांमोना माने बोसोरावहा खेबसेबाबो गाखो हैैखायो आरोना बे हाजोआवहा औ नंगौ आरो आंबो गाखोहैदोंमोन खनसे थांदोंमोन आंबो नाथाय दुखु नां थाव आंनि आं गाखोजोबनो हाया हादि आरो ना हाजोखौ मानोना बेहाय माने अखा हादोंमोन बे बोसोरावहा आरो आं हारसिं जाबाय नालाय लोगोफोर फ्राबो रावबो गाखोआ जाबाय नङाबा आं गाखोजोबनो हायो आरो गाखोनो हायासै औ बेनो फोथायनाय दं जोंनि सुबुंफ्रा मा होनो ओ बिदिनो जुदि बोसोर ब्रै ना बोसोरबा जुदि खेबसे कन्टिनिउ आरो गाखोयोबा मानिया ओ गावनि साननाय हनाय बा गावा माखौ लुबैदों बे जाफुंसारो होननानै फोथायनाय दं आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा जेरै मख'दों गावनि बे सानाय सुनायफ्राबो खारो होननानै बेखौनो नुदों आं बे हाजो गाखोनायावहा जोबोर माने रायजोफ्रा जोबोद बुरजा माने लोम लोमहै गासैबो गाखो हैैजोबो आरो ना गथ' गथायनिफ्राय लानानै नोंथां बोराय बुरैसिम जाखोहैयो आरोना नोंथां
नोंगौ
बेबायदिखौ आं नुनो मोनदों आरो जोबोद गाजा गोमजा माने खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि लानानै खाम दामनानै बा बेन पा- द्राम दामनानै गावबा गाव माने ज' ज' ग्रुप हानजा हानजा जानानै थाङो आरो गाखोनो बेहाय रंजा- जानायजों गेजेरजों औ बेबायदि जोबोद रंजानाय जायो आरो जोंहा बे फोरबोआव मोननैसो जोंहा खेलाफोर गेलेनाय जायो जेरै खमलायनाय गेलेनाय जायो आरो जोंहा बे फेसन दिन्थिफुंनाय जायखौ जों बे औ बेफोरबायदि जायो बा गो मेथाइ खननाय मोसानाय
थां बेहाय आं हाजो हाजो गाखोनाय मोनसे कम्पिटिसन बेखौ फ्राय खोनाबाय थानाय मोनदों
औ नंगौ नंगौ नोंथां गाखोनाय दङ' औ
नंगौ नोंथां जोंहा समा जाबाय औ समा जाबाय दे बिदिबा नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे
दे दे नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय